औ।
फुंबिलिनि गोजोन हामलथि जासिनाय थाबाय नोंथांनिसि।
अ आतसा नोंथां।
दायो बिदिब्ला जों सरा सुनस्रा आयदायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावराय जायो नोंथां।
औ ओ नोंथांमोननिथिंजाय दायो ओ दैज ज्लां बोथोरनि ओ मा मा मैगं थाइगंफोरखौ गाहायनाय जायो?
उम दाथ' अ जोंनिथि खोब ओरै मैगं थाइगंनि आबाद ओरै मावसोआ होमबाबो जोंनि खाथि खालायाव मावनायखौ नुयो जोंनि ओनसोलाव माने माइखोनो बांसिन गायो नालाय ओरैनो होनबाबो एसे खाथि खालायाव गायनायखौ नुयो आरो दा माने पटल नुयो पटल लेस्रा बा बै भिन्दि जि होनना बुङो भिन्दि बिदिखौ गायनायखो नुयो आरो नोंथां। नोंथांमोनथि औ नोंथांमोननिथिं ओरैनो मा मा गायसोनाय जायो?
जोंनिथिंबो नोंथाङा मख'नाय बायदियैनो ओ बेयो ओ दा पटलखौथ' आं एसिबां गायनाय नुनो मोनाखै नाथाय बे दा ओ भेन्दिब बे पानिलाव बुङो जोङो लाव जे ओइ गोलाव लावा नै बेखौ गायनाय नुयो
औ खुमब्रा गायो
अ
ओमफ्राय आरो सबायाइ गोलाव
अ आतसा खरसा सबाइ गोलाव बै लेस्रा बेखौनो सबाय गोलाव होनो ना नोंथां औ औ। ओरैनो थास थासनि आबाद मावनाय जायो ना जाया थास जिंखाफोरनि नोंथांमोननि ओनसोलाव।
थास जिंखानि आबाद मावनाय जायो जानाया। नाथाय गोबां खम नुनो मोनो आरो। थास गायनाया। नआव जानो थाखाय बांसिन। बिनि। मावनाय नुनो मोनो।
अ बेनिफ्राय बानलुआबोथ बानलुखौबोथ दा समावनो गाययो ना नोंथां दा।
औ बानलु औ औ।
बेनिफ्राय मा थाखो जोंहा।